हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला नों जों मोनसे टपिकाव सावरायनो हागोन ना?
फ्रिया दंथयो दे सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नों थांजों दायो ओ जिउ राहा सायखनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै ओ ओं जों सुबुंफोरा
थाङानो एसे फोरमायग्रोदो, ओं
औ जों सुबुंफोरा आ ओ जोनोम मोननाय हिसाबै जों बयहाबो साफा साफाया जिउ राहा थानो नांगौ दा बे जिउ राहाया गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो, दा बेबायदिनो जों बे जिउ राहा खौ नुनो मोनो, खायसे
उम
ओ आबाद मावनानै खुङो, खायसे माखासे ओ सखारि साख्रि मावनानै आ ओ खायसे प्राइभेट साख'रि मावनानैहाय जिउखौ खुंनायखौ जोङो मोन्नाय जायो। आरोबाव खायसेखौ जोङो लेबार खामानि मावनानै ओ जिउ राहा दानायखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो आरो। दा आबादारि जिउ राहाफोरा माखासे हायाव आबाद मावनानै जिउ खुंनाय जायो। ओ दायो बैसोर आबादारिफोरनि ओं। थांनानै थानायाव बै आबादानो बिसोरनि ओ मोनसे जोबोर गाहाय ओं जिउ राहा जायो आरो। बे आबादखौनो बिसोरो बोसोराव ओ बोसोर मोनसेखौनो बायदि बाय दि आबाद मावना नै बिनिफ्राय दिहुन्थाय दिहुन्नानै ओ रां खामायनानै नखर सामलायो फि-फिसौखौहाय बिदिनो आरो। ओ दा बे आबादारिनि माखासे आबाद फोरनि बिदिन्थिखौ आङो होनोसै जेरैहाय ओ जोंनि आसामाव नुनो मोनो आबादारिफोरा माइ आबाद मावो बेनिफ्राय गोरान खेथि हिसाबै खुसेर, जुखाम
खोनायासै माथो।
ओ दाबो खोनायाखै?
हेलौ अ दासो खोनादों नै। औ औ दा खोनाबाय।
अ। ओ आङो बुंदोंमोन जे आबादारिफोरा आबाद मावो जेरैहाय माइ आबाद मावो बेनिफ्राय खुसेर, जुखाम ओं गय आबादबो मावो ओं साहा आबाद खौबो मावनाय जायो। बिनिफ्राय माखासे बिफां लाइफांनि आबादफोरबो मावनाय जा-जायो जेरैहाय रबर दंफांनि आबाद, साल दंफां, सिगुन बेफोरनि आबाद मावनानै बिसोरो जिउ खुङो आरो नैबे गोदान मुगानि माखासे गुबुन हादोरनि फ्रायबो जोंनि हादोराव सफैनो हानाय जेरैहाय थरबुज ओ बेनिफ्राय आरो गोबां ओ ककवा जाय नैबे आथिखालाव जोबोर आसामाव नामदांखा जागासिनो दङ बेफोर आबाद मावनानैहाय आबादारिफोरा जिउ राहा खुङो आरो दा बेबायदिनो नोंथाङाबो माखासे जिउ राहानि सोमोन्दै फोरमायदो।
आबादनि बेलाखौथ नोंथाङानो बुंजोबखाबायानो होननांगोन। दा बेबाय दिनो जोंनिया गुबुन जिउ राहाबो दङ नालाय। बेबायदिनो फालांगि खालामनानैबो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बा जिउ खुंलांनो हायो मानसिया।
औ
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेयावहाय फालांगि खालामनो हायो आरो
औ
औ जिब जुनारफोरनि फालांगि बा ओ बेबायदिनो मुवा बेसादनि फालांगि बा मैगं थाइगं थाइगंनि फालांगि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर फालांगिफोर मावनो हायो आरो
औ
बेफोरनि अनगायै बो ओ जेरैहाय साखरि मावनानै साखरि सरखारि बेबायदिनो साख्रि होनबाथ गोबां रोखोमनि दङ जोंनिया गिदिरबो दं फिसाबो दङ ओ अफिसार फोरबो जानो हायो आरो फोरोंगिरिफोर जानो हायो। बेंकयावबो मावनो हायो। हस्पिटालावबो मावनो हायो गोबां रोखोमनि जोङो साख्रि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेननो हायो आरो आरो माखासेया औ औ औ ओ बेबायदिनो प्राइभेटआवबो बेबायदिनो साख्रिया ओं गोबां दं।
ओं ओं ओं गावनि बिजनेस जेरैहाय ओं ओ माखा खासे गावनिनो दिहुनथाइ दिहुननानै इन्डास्ट्रि खुलिनानै ओ जेरैहाय गाइखेरनि फेक्टरि खालामनानैबो जोङो जिउ राहाखौ दानो हायो। बेनिफ्राय ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गाव दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन गुबुन जायगा यावबो माखासे कनट्रेक्फोर लानानैहाय जिउराहा खौहाय दानो हायो। खोनादोंना नोंथाङा? नोंथांनिखौ खोनानो मोनाखै हेलौ हेलौ खोनानो मोनासै नोंनिखौ